खबर नों। औ।
खोनादोंना नोंथा?
औ खोनादोंं।
नोंथां दायो माखालामगासिनो दं?
दायो दंथ'यो ओरैनो जेबो मावनाय गैथया। कलेजबो गैथ'वा बन्द' नालाय। न'आवनो दंथयो।
नोंथांमोना माइ गायना मोनलाय।
जोंनाथ' न'आव गायनाय जाया बिबोय मोनासो गायनाय जायो। दा गायबाय खोमा।
बा नोंसाराखौहाय गायनो लेंहरो नामा बिबोय मोनहा।
लेंंहरो जोंना बिफाना गाया बिमानासो गायो बिमानासो गायो। खाजिरा होयो आरो जों गायहैनांलाया। बिदिनो बारा बुरजाबो गायनाय नालाय एसेल'। नों सिनालाय।
जोंनाबो जै जोंना दायो दासिमाव जोबजोब्बाय मैया दाख्लैसो। खायाव जोबदों मान दिनहाबो खामलाफोर लानाय जादों हाजिरा। खेबसेनो सानसेनो साननैैनो फोजोबनो होननानै खेबसेनो। दसजन बा पन्द्र' जन लानाय जादों दा।
उ।
ओमफ्राय खेबसेनो साननैनि गेजेराव जोब्बाय आरो जोंना। बिघानै ना बिगाथामसो बिगाब्रै ना बेसेबां गानाय जायो आरो। होमबाथ' नोंथांमोनहाथ' गायनाय जाया खालि हब। सनि ला सबिनि आलु गायो नामा।
उ उम जाखांबाय नोंथां?
जाखांबाय औ नोंस्रालाय।
ओमफ्रायो अमा बेदर गोरान माबानाय एवनाय ओमफ्रायो। माबाबाव लकेल दाउआव मैयानि आग्लायनाय मैया आलुजों जादोंमोन नालाय।
ए जाथ'बाय दाबो दासो संनो नागिरदों।
मा ओंख्रि संनो नागिरखो
दालिखौ मोनबाय मा दङ दावउदै दङ लाब्राफोर
बर्थ'मान दासान्दि मोजां सोलिगासिनो।
उ मोजाङानो' दंथ'यो।
ओ नोंथांमोनहा दा एडमिसना सोलिगासिनो नामा?
जोंना जाथ'वाखै जानोसो नागिरदों। टुइनटि सेभन बाय टुइन्टिक्सप्राव जागोन दां।
ओमफ्रायो एडमिसन फिसफोरालाय बेसिबां लानो नागिरबखो बेसेबां जामारखो?
बि पिएलआ दुइ हाजार आदस'। ओमफ्राय बि पि एल गैयैफोर ना पास हाजार एक्स' बिदि
ए नोंसाथ' बिफि एल दंखायोना होनोमबालाय जाबाय।
औ
मोजाङानो अब्लाथ'। दा
गलसआ मला फुुलि जायो।
उ कलेजथ' नैबे माबा जुलाइबायबा खुलिनाय जासिगोन खोमा आगष्ट आगष्टनिफ्राय एक थारिख बिदिनो दुइ थारिख
उम
निउ कामार्सफोरबो फैयो नामा आगस्ट'आवहाय बे दानि जाय जाय ओ स्टुडेन्ट फोराहाय ओइस एस पास जादों। आरो मेट्रिक जादों सोरबा फार्स्ट इयारावहाय जयेन जाफैगोन सोरबा डिग्रि फार्स्ट सेमाव जयेन जाफैगोन गोबां रोखोमनि मेजर दं। जेरैहाय इक'नमिक्स थाबाय पलिटिकेल साइन्स थाबाय आरो ससियल'जि मेजर थाबाय। ओमफ्रायो बरआव मेजर थाबाय। ओमफ्रायो इंलिस थाबाय हिस्ट्रि थाबाय। ओम ओ बेवहाय जइेन जाफैजोबमोन आरोै दा नोंथांमोननियावहाय बेसेबांसो स्टुडेन्टफोर दं गासै बेसेबांसो लाखियोै जेन'बा।
बेखौथ' र
जेन'बा नोंथां।
औ
नोंसिनि इक'नमिक्स नोंसिना इक'नमिसना मेजरा डिपार्टमेन्टआ।
औ
नोंसिना बेसेबां दं दायो?
जोंनाव डिपार्टमेन्टाव सिक्सटिसो जागोन दां।
सिक्सटि ना।
उम
ओमफ्रायो सिगाङावहाय बेसेबांमोन? ना दाबो बेनो ना खमायलांबायना
एसे खमायदों। बिदिनो दा फिफ्टिसि फिफ्टिफाइभसो दं खोमा खमायदों साफा सानै।
सोरबा सोरबा फरायालासिनो होमबाबो बेना द्रप आउट खालामबाय
ओंखारबाय टटेल स्टुडेन्टआ जोंना कलेजनाव माबा दं टुइेन्टिफाइभ थावजेनन।
ए जोंनाबो बिदिनो जागोनदां। ओहो जोंना बिनिफ्राय खमसिन जानो हागौ जोंनिया मानो होनबा जोंनि डिपार्टमेन्टावनो जों साब्रै ना साथामल' जायो साब्रै जों
ए
साब्रै साथामल' जानोासै आरो गैला फैला मानो होनबा फरायला गाजोब्बाय सोरबा सोरबा बेग थानानैहाय फरायालासिनो थाबाय आरो। गारजोब्बाय कलेजफोरखौ मा-माबाखौ क्लासखौ।
उम
ओमायो दा जों बांसिनानो साथाम साब्रै जायो साब्रैसिम साब्रैल' पास यारजों मालाबा साथाम जायो मालाबा साब्रै जायो इदि जायो जोंना।
ओम
दा नोंथां फरायनायफ्रा मोजां सोलिगासिनो दा?
फरायनायाथ' बिदिनो मोजांबो नंजोबा गाज्रिबो नंजोबा।
आरो माबा मा होनो सेलेबासफोराव मोनबाय नामा?
मोनाखै खु-खुलिबासो मोनगोन बे कलेजफोर
सिलेबासफोरखौ थाब थाब बुथुमनानै लाखानांगौलै हास्लाबनो नागिरा नै एबारथ' जोंनाहा बां बिसिनानो हलिडे थागोन मानो होनबा जोंना नै अक्ट'बर नभेम्बर गोबां बन्द' दं। बोथोरनि बोथोर इभेन्टफोर दंना हलिदे मा होनो फुजाफोरनि बन्द' माबा ओ दिवालीनि बन्द' फुजानि बन्द'आनो हो नै अक्ट'बर नभेम्बर ओ जाखायो मानि बे सप्तासे गाहामसो बन्द' थाखायो आरो गेजेर गेजेर हनै मालाबा क्लास जायो मालाबा क्लास जाया जोंना बिदि जायोना ओंखायनो दा एसे दानिफ्रायनो सिलेबासफोरखौहाय बुथुमनानै लाखानानै नटस बानायनो हायोबा मोजांमोन आरो नोंथां। नोंथाङा मा सानो?
उम मोजां बिदियानो थाब थाब मोनखायोबा फरायनो साबसिन जायो। क्लास जानो नागिरखाया होनब्ला गावबो फरायनो हाबसिन जायो आरो मोनखाबा।
प्रिभियास इयारनि कुइसन पेपारफोरखौ कालेक्ट खालामनानै लाखानो मोनबा मोजां जागौमोनदां आ-आंनि साननायाव आरो। एसे आइदिया मोनो मारै मारै फैयो कुइसनफ्रा। बबे बबेनिफ्राय फैनाय जायो अबे लेखा खनानिफ्राय फैनाय जायो बेखौहाय एसेबाबो थाल मोनोना। कुइसन्स पेपार खौ नायबा ओ कुइसन्सा माबायदि मा रोखोमनि फैयो दसे ओंखायनो दा दानिफ्रायनो ए प्रिपेयार खालामनो हायोबा मोजां। जागौमोन नामा सान्दों आरो।
उम
दा नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो।
मोनोबाथ' मोजां। ए बांसिन बेनिफ्रायनो फैजोबखायो एसे एसेल' सोलायो प्रिभियासनिफ्राय। बांसिनानो एकेयानो जायो।
मा होनो बांसिनानो सिमिलार जाजोब्बाय ना।
उम आरो एबार
दा नोंथाङा नों लानाय मेजरखौ मोजां मोनो मारै?
जोंना फर इयार जामारगोन ना थ्रि इयार जागोनथाय होन्दों।
ए जोंनाथ' नै माथो जाय जाय फर दानिया फरियाव गोलैदोंमोन माथोरो माथो बिसोरो थ्रि इयारजोंनो कमप्लिट खालामबाय सोरबा सोरबाथ' थांबाय हनै फर इयार खालामालासिनो सोरबा सोरबाथ' सार्टिफिकेट लानानानैसो थांबाय माथो।
जानो
दा मा नोंनि गोसो बायदिसो नामा दा जेनेबा नों थार्ड निखौबो खालामनो हायो फरनिखौबो खालामनो हायो बिदिसो नामा?
बेखौथ' मिथिथया जिखुनु डिपार्टमेन्टनि सायावबो माबा दायो नोंलै डिपार्टमेन्टफ्राव जेनेबा ओसडिफ्राबो माबा खालामबाय पिसटि खालामबाय थानांगौ नामा ओमफ्राय
ओ दाथ' जोंनिया फ्रायानो बांसिनफ्रानो मा फेरवेल लानानै थांजोब्बाय आरो दा
उम
जोंनि सेनियरफ्राबो दा बिसोरनाबो खर गोलैदोंमोन ना थांनोसैसो होनदों बिसोरबो जानाय नंलादां बिसोरनाबो होनदों सोनदों
ए जानाय नङादां होनबालाय जोंनाबो
जानायाथ' पर इयार जाबा साबसिन होनदोंमोन डायरेक्हाय माने बै माखासे एगजामफोरबो होहैनो मोनगोन फर इयार्स सिमाव नों जायोबा ओमफ्राय नों आरो जाय जायना माबाया सेभेनटिफाइभ पारसेन्टनि माबा जायो खमसिन जायो बा बिसोर करियाराव हाबनो हानाय नङा आरो ना दा बेनिबो प्रब्लेम जानानै दं माखासे स्टुडेन्टफोरा खेसेन दं खिसेनाव दं आरो दा सोरबा सोरबा सेभेन्टिफाइभ पारसेन्ट लाबोनो हायाबाथ' दानो फर इयाराव हाबनो हायाबा नों नै थ्रि इयारनिखौनो लानांगोन ना आरो नों थ्रियार लायोबा नों ओरैहाय जोंना मास्टाराव मास्टारस डिग्रियावहाय एम ए आवहाय बोसोरनै जागोन ओमफ्राय नों जुदि फर इयाराव मोनोबा बोसोरसेल' जागोन। दा नैबे फर इयारनिखौ मोनोबा साबसिन जागोन सानदों आरो सानदोंमोन आरो आं
उम
नाबाराय नोंथां
मोनोबाथ' मोजां खिन्थु फरायनाया खस्थ' जागोन आरो ओरै बिथांनावनो बे रिसार्च बायदिसो जायो नालाय सेभेन ओइद माबाया सेमिस्टारा ओंखायनो नों ओरै एगजामनि फरायनांगौ आरो बेखौबो आलदा फरायदेरनांगौ बिराद खस्थ' जायो आरो।
उम
बेनो
दाथ' नै जोंना गैला गेजेरानो नांबाय बोसोरसेल'
आरो बेक थानायफ्राथ' जा लानो मोनखाया बेग थाबा लानो मोनखानाय नङा नोंथां
औ जेब्ला नोंथां जोंना सम जाबाय दोनथ'सै नामा?
औ दे
दे